हेल'।
हेल'।
औ।
नोंथाङा मा खालामदों?
नोंथां।
अ आङो नोंथांनाव मोनसे कुइसन सोंनि
औ सोंनो हागोन दे?
आथिखालनि बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
एसे एनैखौलाय हागोन नोंथां सोंनो हागोन दे।
औ दे नोंथां। बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायना होदो।
हौवाफोरनि ना हिनजावफोरनि जाखो?
हौवानिखौबो हिनजावनिखौबो एसे एसे फोरमायना होदो नोंथाङा।
औ जेरै हौवाफोराहाय गामसा गानो ओमफायो आर'नाइ गस्ला बेफोरबायदिनो लायो आरोना हौवाफ्रा ओमफ्राय हिनजावफोरनिया दख'ना ओमफ्रायो आर'नाइ फास्रा, ब्लाउस गोजा बेबायदिनो गाननानैहाय बैसागुआव मोसायो आरो।
औ नोंथां।
नोंथांनाव आं माखासे कुइसन सोंनो हागोन नामा?
औ नोंथां थारैनो सोंनो हागोन।
औ बे हाबायाव गनाग्रा दख खौ मा होनो?
दख'ना दख'ना थावसि होननानै बुङो नोंथां।
ओं नोंथां थिगानो। ओमफ्राय नोंथांमोनालाय औ हेलौ
औ दे नोंथां बुंलाय।
ओं बुं दे।
बे जेनेबा दख'नाया गोजा जायो होननानै आं मिथियो आरो।
ओं ओं गोजायानो।
उम। आरो फोरमायनो हाबावगोन नामा नोंथां? बे दख'नाफोरनि आगरफोरनि सोमोन्दै मा मा आगर थायो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
आगरफोरनि नामखौ आरोना?
औ।
जेरै हाजो आगर, दिंखिया आगर ओमफ्रायो फारौ, फारौ मेगन ओमफ्राय दाउसा मोख्रेब, लाव बेगर बे दिनो थायो आरो आगरा औ। ओमफ्राय नोंथांनाव आं माखासे कुइसन सोंगौमोन आरो
औ।
माने आथिखालाव ओंखारनाय दख'ना ओमफ्रायो गोदोनि दख'नाफोरनि बा गै माने नामखौ एसे मिथिनो माने बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां गोदो बांसिनानो गोमो दख'ना गानोमोन मानोना
औ
बर'फोरनि गेजेराव माने गोदोनि समावहाय आ खालार दिहुननो थाखाय दानि बायदि टेकनिक गैयामोन नालाय गोदोनि दिनावहाय गोबाङानो दख'ना गोमोनो गानोमोन बा दाबो गानो। ट्रेडिसनेल महरै।
उम।
नाथाय आथिखालनि मुगायाव गोबां टेकनिकेल जौगानायनि जाहोनाव गोबां खालारनि रंनि बा आगरनि गोबां दख'ना ओंखारबाय आथिखालाव। नोंथाङाबो मि-मिथियोब्ला एसे बुंना होनो हागोन नामा? हेलौ नोंथां
औ खोनाबाय
औ नोंथाङा बुंनो हागोन ना
खोनायाखै नोंथां बुंफिनलाय।
नोंथाङाबो बेनि बिख'यै फंनैसो बुंनो हागोन ना नोंथां?
औ बेफोरनि मुंफोर
हेल औ नोंथां
हेलौ
नेट नाङाखै नोंथां हेलौ नोंथां ओ नोंथाङाबो बेनि सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा फंनैसो।
एफा एनैखौलाय हागोन नोंथां बे आथिखालनि
औ
दाथ' बे आथिखालाव ओंखारनाय दख'नायाथ' जेरै बिबार ब्रेन जुमखा बारदै सिख्ला बेफोरखौ नुनो मोनो आरो ओमफ्रायो गोदोनियाथ' जेरै बेबायदिनो दाउसा मोख्रेब ओमफ्रायो दाव दावदै बिदन माथा बेफोरबायदिनो आरो।
औ
होम नोंथांमोनहा न'खराव बिदिनो जिब जुनार
फियो फिनायालाय।
ओ‌ मा मा फियो?
अमा दं बोरमा
औ
नोंथांमोनालाय?
जोंनाबो बिदिनो अमा बोरमा दाउ बेनोसै हांसो।
औ
ओम नोंथाङाबो सोंनो हागोन माबाफोर
नोंथाङा आंनो आबहावानि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथां।
आबहावानि सोमोन्दैथ' बांद्रायथ' मिथिया आङो नोंथां
औ
नोंथाङा एसे बुंना होदो आं मिथिया बांद्राय।
आबहावा गेब्रेंनायनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंनो हागोन।
ओं एफा एनैखौ बुङो आरो।
आबहावाया
अ
मानो गेबेङो होननानै बुङोब्ला आथिखालाव गोबां गारि मथर ओंखारनायनि जाहोनाव दंफां लाइफां गायनाय ओ दां-दानफायनायनि जाहोनाव आरो सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव आबहावा गेब्रेंनाया बांसिन जादों होननानै आं सानो। आरो मेनानो जाहैबाय जोंनि गेजेराव दंफां लाइफां बिफांखौ आथिखालाव खम गायनाय नुनो मोनसै
औ
आरो दानफायनायनि हाराबां गोबां जाबाय जायनि जाहोनाव आबहावानि दुंथाया बांनो हमबाय नोंथाङाबो बेनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन ना नोंथां
फंनैसो
औ
नोंथाङानो बुंजोबखाबाय दे
औ आरो माबा मोनसे जे सोंनो सानदोंब्ला नोंथाङा सोंनो हागोन
एसे एनैखौलाय सोंगोन नोंथांनि माने फ्रेभेट ओंख्रियाामा बर'नि
आंनि फ्रेभेरेटानो जाबाय दाउजों सबाय
ओमफ्राय
दाउ दाउजों सबाय आरो थारुन ओंख्रि जोबोद मोजां मोनोआं
ऊं
नोंथांनियालाय
आंना नारजि नारजिजों अमा नोंथां
मोजाङानो नोंथाङा नारजिजों अमाखौ माबोरै सङो फोरमायनो हागोन नामा
आंथ' सोंनो रोङा जाहैबाय
फंनैसो
बां
औ
नोंथाङा संनो रोङो नामा
हा
संनो रोङो
संनो रोङो नोंथाङा
नङा नोंथांखौसो सोंदां
आंथ' संनोनो रोङा संफेराखैनो आं नोंथां
उम
माबा मोनसे सोंनो दंबावो नामा नोंथां
उ सोंनो हागोन मोनसे नोंथां नोंसालाय न'खराव नाफोर फिसिगोन ना फिसिया
फिसियो नोंथां
औ मा मा ना फिसियो
जोंनाव रौ मिरगा
औ
बिदिनो हाग्राफोरनि ना
उम
नोंथांमोननावबो दं नामा फिसिनाय
ओं जोंहाबो फिसियो बिदिनो जापानि ओमफ्रायो चाइना फुथि ग्रास काबफोर बिदिनो फियो आरो
औ
उम
नोंथांमोना बबे समाव बोखाङोन नाखौ?
जोंहाथ' मेसें बोथोरफ्रावनो बोखांनाय जायो।
औ
ओम नोंथांमोनहालाय?
जोंनाबो बिदिनो।
उम
जेब्ला नाया देरफु देरहैनाय जायो जाथावथाव जायो
औ
अब्लानि समाव जायो नोंथां
उम नोंथांमोनहालाय न'आवलाय माइ गायगोन ना गाया?
नायदों नोंथां।
उम
नोंथाङा गायनो फुनो रोंगौ ना नोंथां?
औ रोंनाया रोङो नोंथां बिदिनो गामियाव हाजिराफोर गायदों आरो द'फा द'फा।
औ
नोंथाङालाय?
आंबो बिदिनो।
उम
नोंथांमोननिथिं आथिखालाव हाल ओ नांगोलजों हालेवो ना ट्रेक्टरजों हालेवो?
आथिखालावथ' नांगोलजों बांसिनानो हालेवला दा बि माने ट्रेक्टरफोरजोंनो हालेवो आरो।
औ
उम नोंथांमोनखलाय?
जोंखबो बिब्दिनो नोंथां।
औ
आथिखालाव गासिबो
उम औ
माबा मोनसे सोंनो दंबावबा सोंनो हागोन नोंथां।
जोंनिथ' नोंथालाय दायो मा खालामगासिनो?
आङो बिब्दिनो ओरैनो दङ
औ
बेनिखायनो नोंथांनिफ्राय माखासे खोथा सोलोंगोन सोलोंनो मोनगोन साननानै आं नोंथांजों रायज्लायदोंमोन बिब्दिब्ला नोंथांनिफ्राय आं दिनै ज गोबां खोथासो मिथिनो मोनबाय नोंथां
जोबोद गोजोन
औ नोंथां आंबो थारैनो दे बिब्दिब्ला नोंथां।
औ औ